औ नोंथां खोनादों ना?
हेलौ
हेलौ हेलौ
औ नोंथांनि माने मोजां खोनाफैयाखै हेलौ
हेलौ खोनादों ना?
औ दायो खोनादों नोंथां।
औ देलाय
औ खोनादों दे।
औ औ औ अब्ला दायोथ' नोंथांङा अरैनो दंङ ना?
ओं ओरैनो दंङ आं ओं
औ माने आंङो दायो नोंथांजों ओ जा जोंनि आथिखालाव बा गोदोनिफ्रायनो जा गोनांथार जानानै फैदों बे सोलोंथाइनि सायाव माने नोंथाङा सम होनो हायोबाय जिराराय नागदोंमोन-
औ सम होनो हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां अब्ला जोङोथ' माने गुबैयै बुंनो थाङोब्ला सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जों जा बिजाबफोरनि जा फरायनानै मोननाय गियान आरजिनो हानाय बे सोलोंथाइ होन ज नंङा होनबा नोंथां?
ओं नंगौ।
औ नाथाय गुबुन फारसे बा गुबुन रावै बुंनो थाङोब्ला जों गुबुनफोरनिफ्राय बा गुबुन जा गिदिर सुबुं गियान गोनां सुबुंफोरनिफ्राय बाथ्रा मोनफिनाय एबा बिथांमोननिफ्राय सोलोंनानै मोननाय गियानखौ आंहाय हबो जों माने सोलोंथाइ मोननाय होननानै आं बुंनो सानो आरो।
औ
औ मानोना जों बिजाबफोरनिफ्राय मोननाय गियानाल' सोलोंथाइ मोननाय गियान नङा। ओमफ्राय सोलोंनानै लानाय खोथा बाथ्रा आरो मोनथिनो हानाय गोबां बाथ्राफोरनि सानो आरो
ओ ओंअबला बिदिनो जोङो सोलोंथायाथ' माने गोदोथ' बेबादि सोलोंथाइखौ बेबादि बांसिन गोसो होनायखौ नुवामोन नङा होनबा नोंथां?
ओं ओं नंगौ।
औ माने बे आथिखालसो माने जोबोद गोनांथार जानानै फैबाय। अ बेनि मानो होनोब्ला जोङो जों बुंनो हायोदि आथिखालाव माने बयबो सुबुङानो माने इदुकेटेद बा सोलोंथाइ गोनां जानानै फैबाय। माने बिथांमोनजों सोलिनो थाखाय बा जों गावनि आथिङाव गसंनो बा गावनि जिउ खुंनायाव जों माने गोरलै गोोरलै जिउखौनो थाखाय जों सोलोंथाइखौ नांगौ जायो आरो।
नंगौ।
औ बेनिखायनो जों औ फरायनांगौ एबा सोलोंथाइ लाथारनांगौ आरो दानि मुगायाव।
अब्ला नोंथाङाबो सोलोंथाइनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो सानोब्ला बुंनो हागोन दे।
औ। नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो सोलोंथाइ जोंनि थाखाय जोबोर इम्परटेन्ट जानानै फैबाय।
आ जेनबा जेराव थाङो बेहायनो जोङो सोलोंथाइ नङाबा जोङो दावगानो हाया आथिखालाव गोजान गोजान जायगाफोराव जोङो दावबायनो थाङोब्लाबो जोङो जायगाफोरखौ नुफेराखैबाबो जों मबाइलफोराव बा मायावाबा मोनसे नेटफोर नायनानै बा लामाफोराव लिरनाय थानायाव नायनानै बिथिं थांब्ला बेखौ मोनहैयो जों फरायना नायनानैसो जों रोङो बा मिथियो आरो थ' बेनि थाखाय जोङो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन सोलोंथखौआव ओं सोलोंथाइया फरायनायजोंल' सोलोंथाइ जाया होननानै बुंलांखाबाय नोंथाङा नंगौ सैथो। ओ फरायनायजोंल' नङा जों गिबियावनो बिमा बिफानिफ्राय जोङो राव सोलोङो बे मोनसे सोलोंथाइ जोङो गुड मेनार्स बेड मेनार्स सोरजों माबायदि रायलायनांगौ गोदोरखौ माबायदि सनमान होनांगौ उन्दै खौ माबायदि अननाय होनांगौ बेफोर मोनसे सोलोंथाइ जों गिबियावनो बिमा बिफानिफ्राय जोङो सोलोंथाइ लाग्रोयो जोंनि गिबि ओ फोरोंगिरि होनना बुङोब्ला जोंनि बिमा बा बिफा
नंगौ नोथां।
औ थ' बिनिफ्राय जोङो बिमा बिफानिफ्राय सोलोंथाइखौ लाखांनायनि उनावबो जोङो जोंखौ बिमा बिफायानो आरो सेकेण्ड टिचार जायखौ जोङो इस्कुलाव मोनो फोरोंगिरि हिसाबै जोङो बे फोरोंगिरिजों जोङो गारां अ गारां आ बा क ख बेफोरबायदिखौ जोङो सोलोंजानो मोनो थ' बिनिफ्राय जोङो बानान जुथायनो रोङो आरो दा बेफोरबायदि औ बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो गोबां ओ जेनेबा इस्कुल इस्कुल नि फ्राय जोङो कलेज कलेजनिफ्राय आरो जौमा कलेज बेफोरबायदि जोङो गोबां गोबां इउनिभारसिटि बेफोरबायदियाव जों फरायनानै गोबां सोलोंथाइ जोङो मोननो हायो थ' बेफोरनिफ्राय सोलोंथाइजों सोलोंथाइ लानायजों लोगोसे जोङो गोबां रां आरजिनायनि खाबु मोननो हायो जोङो गोबां साख्रि बाख्रि बा माबा मोनसे ओरै बिजनेसफोर बेफोरबायदि जों मावनानै जानो हायो आरो सोलोंथाइजों लोगोसे।
नंगौ
सोलों सोलोंथाइखौ ला-सोलोंथाइखौ लानाया जोंनि थाखाय गोबां इम्परटेन्ट। जोङो बयबो आजिखालि रोंनांगौ आरो जों रोङाबा जाया आजिखालि माने ओ मुगायानो कम्पिउटार मुगा होननांसिगोन ना कम्पिउटार जोङो जि ओं जोङो जेराव थाङो बेहायनो जोङो ए सेबाबो फरायनो रोंनांगोन बा मबाइल मबाइलखौबोथ' नोङो ओ फरायनो रोङाबा मादि थुनो रोंगोन मबाइलाव नाम्बार थायो बा माबा मोनसे हांखो थायो बेफोरखौ जोङो फरायनो रोंबासो जों थुनो रोंगोन। बेफोरनि थाखायनो खोब इम्परटेन्ट आरो सोलोंथाइया
थारैनो
औ
औ बेबायाददिनो माने आरो आथिखालावथ' माने सोलोंथाइखौ गोदो जोङो माने बिमा बिफाफोरखौ गावनि ग थ'फोरखौ बांसिन फरायसालिनि बा स्कुलफोराव थांनो थिननायखौ नुनो मोनामोन नङा होनबा नोंथां?
औ नुवामोन।
औ मानोना बै समाव माने ओ खालि आबाद मावनानै बा ओ जा ओ माबा मोनसे खामानि मावनानै गावनि उदैखौ सुफुंनो हानाय माने गिदिर बाथ्रामोन आरो गोदो।
औ
औ नाथाय ओ आथिखालाव दासान्दि बेबायदि खम नुनो मोनबाय आरो ओ दा थ' माने गोबां गायनो बिमा बिफाफोरा गावनि ओ असे फिसाफोरखौ बा गावनि गथ'फोरखौ माने फरायसालियाव थिनहरनाय खौ नुनो मोनसै आरो दा बेनि उनाव औ जाहाथे गावनि गथ'आ मोजां सोलोंथाइ लानानै गावनि आथिङाव गसंनानै देरहानो हायोबा गावनि ओ गावनि एम एबा गावनि एम्बिसनखौ ओ फुरा खालामनो हायो बा नांगौ जानायखौ बिथांमोना लानो हायो सोलोंथाइ लानानै देरहानानै। बेखायनो माने बयबो बिमा बिफायानो नागिरो आरो गावनि गथ'खौ सोलोंथाइ लाजानो।
औ नंगौ।
औ।
सोलोंथाइया माने स्कुलाव थांनानै रोंनाय बेल' नङा जोङो गोबां ओं नोंथाङा बुंलांबाय गोबां गेदेमा सुबुंफोरनिफ्राय जोङो मोजां मोजां गियान बा राव सोलोंनो हायो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे आंबो सिगाङावसो मख'लांबाय बिमा बिफानिफ्राय बा जों उन्दैनिफ्रायबो जोङो सोलोंनो हायो माखासे जों रोङिखौ। बा गोदोनिफ्राय जेरै नों नोंथाङा बुंलांदोंमोन बेफोरबायदिनो आरो जों मबाइलफोराव ओ माखासे मिथियै खौ जोङो मिथियो नुहरसयैखौ जोङो नुहुरो गोबां जोंनि गोदोनि हिस्ट'रिकेल ओ जानानै थांनाय जाथाय बा ओ बिदिनो गोबां माबा मा बे सल'मा बा सल'बाथा बेफोरखौ जोङो ओ मबाइलफोराव नायनानैबो जोङो रोङो आरो। स्कुलाव स्कुलाव फरायनानैल' बा फरायसालियाव थांनानैल' सोलोंथाइ लानाया सोलोंथाइ नङा जों गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनिफ्राय जों गोबां सोलोंथाइखौ मोननो हायो थ' बेफोरावनो
ओ सोलोंथाइखौ जोङो मोजां आरो गाज्रि मोननै रोखोमाव दङ होननानै बुंनांसिगोन। जेनेबा जोङो बासिनो रोंनांगोन।
नंगौ नोंथां।
औ थ' खायफाया ओ जानला मोनला नंनायनि नंयैनि जिखुनुखौनो फोरोंलाबायो नोङो बेखौ मोजां गाज्रि सायख'लासिनो
ओ डाइरेक्टनो सोलोंनानै लायोब्ला बिदिया जानाय नङा आरो' मोजांखौ सायख'नो रोंनाय एबा गाज्रि खौ बासिनो रोंनाय बिदि जानांगोन आरो।
नंगौ नोंथां थारैनो। औ नोंथाङा माने जोबोर मोजां खोथा बुंदों थारैनो बेबादि ओ मोजां सायख'ना लानाया मोजां। आरो जोङो बुंबावनो हायो जे ओ माने सा से सुबुं माने आबुं सोलोंथाइ लानायनि
मानो होनोब्ला माने ओ माखासे सुबुंफोर दं नोंथां जे माने सोलोंथाइ लानाय कमप्लिट जाखादों सोलोंथाइ लानाया थेवब्लाबो माने बिथाङा एसे माने गावनि उन्दैफोरनो बा गुबुन सुबुंफोर माने मोजां सोलोंथाइ बिलायनो रोङा आरो माने। फोरोंनो औ माने न' फोरोंनो रोङा बा गावनिखौल' मिन्थिनानै सिरियै थायो आरो बेबायदिनो माने जेबो बुङा लासि थ' बेफोरबायदिया माने आबुं सोलोंथाइ मोननायनिख्रुइ माने मोनै बुंनायानो मोजां जागोन माने बिथांमोनखौ
औ औ नंगौ नंगौ
सोलोंथाइ लानाय सुबुं ओ बैफोरखौ बुङो जाय माने गाव आबुं सोलोंथाइ मोननानै जायफोरखौ माने थुलुंगा होनो रोङो गावनि उन्दैफोरखौ बा गुबुन सुबुंखौ बा समाजनि मोजां खामानि मावनाय हादरनि बा हारिनि बेफोरखौनो माने जों आबुं सोलोंथाइ गोनां होनना बुंनो हायो आरो नोंथां।
नंगौ औ सैथो
औ
गोबां बेखौनो बिदिखौ नुनो मोनो नोंथाङा बुंनाय बायदिखौ नंमारगौ माने जाय सोलोंथाइखौल' माने थं थं लानानै थांसिगोन बेहाय माने मेनार्सखौ सोलोंनो रोङाखै बेफोरबायदि आरो
नंगौ नोंथां थारैनो नंमाइगौ
ओ अ
माने माखासे बेफोरबायदि जों नुनो मोनो आरोना नोंथां। माने सोलोंथाइ लानाय नाथाय जेबो मेनार्स नि
औ औ बिदिनो सैथो
मिथिनानै बेबायदि गोबां नुनो मोनो आरो।
औ थ' ओं ओं बेजों लोगोसेनो जोंनि समाबो जाबाय नोंथां
नंगौ नोंथां जाबाय
औ होमबालाय दिनैनि सावरायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां!
जागोन नोंथां जागोन
औ दे गोजोन्थों होनबा
औ जागोन गोजोन्थों